हेलौ खोनादोंना नों
हेलौ औ खोनादोंना नोंथां औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
आं खोनागासिनो दङ। दे बिदिब्ला जोङो सावरायनाय औ सावरायनायखौ जागायनोसै नामा नोंथां?
औ औ जायो नोंथां जायो।
बिदि बेरायनायनि सोमोन्दै सावरायनो सै नामा नोंथां?
औ जायो नोंथां जायो औ औ औ जायो नोंथां।
बिदिब्ला ओ नोंथाङा उम आसामनि मा मा जायगायाव बेरायखो?
आसामनि बुंनो थाङोबाथ' आसामाव माने बेरायबाय बहुद जायगा बेरायबाय। जेरै गुहाटि ओमफाय ओरैजाय वेस्ट कार्बिआंलं थुमजां ओमफाय गल फिल्ड बेफोराव थांबाय क'क्राझार थांबाय बङाइगाव थांबाय चिरां थांबाय माने बुहुद जायगा दाब दाब जायगाआव बेरायबाय।
औ नोंथां बै नोंथाङा कार्बि आंलं होनदोंमोनना? कार्बि आंलंआव नोंथाङा मा मा नुबोखो आरो बेयाव बेरायनानै मा मा सोलोंनो हाखो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन हागोन।
दे बिदिब्ला।
जोंनाव औ नोंथां औ नोंथां। ओ वेस्ट कार्बि आंलंआव जोंना नै डिसेम्बरावहाय मोनसे फेस्टिभेल जायो। जेखौ माने फेलकन फेस्टिबेल होननाय जायो। फेलगन फेस्टिभेलाव थांखां ओ जोंना दिसेम्बर लास्टआव जायो नालाय गोजां बोथोर समाव जायो। जों आं बेयावहाय थांखांबाय खोननै थांखांबाय आं नोंथां।
औ नोंथां।
बेयावहाय माने गुबुन दाब दाब जायगानि बिराद मानसि जायो बेयावहाय सानथाम सानथामनि थाखाय जायो आरो फेलखन फेस्टिभेला।
औ नोंथां।
माने गुबुन गुबुन जायगानि ब्रि बुहुद मानसि फैयो बेयावहाय। माने फेस्टिभेल गिदिर फेस्टिभेल जायो। बेयावहाय बेयावहाय माने जायगाया मोजां आरो बेरायनो माने दै दङ दै दङ नाव दङ माने माने इन्जय खालामनायनि जायगा आरो पार्टिफोर जानायनि जायगा आरो माने मोनसे बेरायनानै गोसोफोरखौ फ्रि खालामनायनि जायगा। ओरैनोथ' पार्सनेल बेयाव ट्रेडि-ट्रेडिसनेलनि जेबो माबा नुवाखै आङो थानो हागौ खोमा अब्लाबो नुवाखै माने बेरायनो मोजां आरो जायगाया
औ बै फेस-फेलकन फेस्टिभेलखौ ओरैनो मानि थाखाय फालिनाय जायो मोन‌ नोंथाङा मोनथियो नामा?
बेखौथ' मोनथिया आङो रिजोनखौथ' मोनथिया। माने जायो होननानै मिनथियो माने बेरायहैदों आरो थांदों। खोनसे खोननै जाबाय आं खोननै बेरायहैनाया। माने मोजां नाङो बिदिनो गिदिर गिदिर माने बलिउडनि सिंगार लाबोयो मानसिफोर बिराद जायो। माने गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानि मानसिफोरखौ लोगो मोनो आरो बेयावहाय।
उम।
आरो ओरैजाय जोंना क'क्राझारावबो बेरायहैखांबाय जेरै गौरां पार्क
औ नोंथां।
उ बङाइगावआव थांबाय आइलाब बङाइ मोनसे दङ। बेफोराव बेरायखांबाय ओरैनोथ' आसामनि बाहेरायावबो थांबाय आङो।
औ।
जै दिमापुर डिमापुरावथ' जोंना माबाबो दङ बिमाफ्रोरथ' आसाम गोलोल
दिडिमापुरा आसाम गोलैया नोंथां नागालेण्डआवसो गोलैयो
औ औ औ। एरै धिमापुराव जोंना माने बर'नि बायखोन्दा नेरसोनबो दङ।
औ बै बायखोन्दा नेरसोननि सोमोन्दै इसि माबाफोर बाथ्रा मिथियो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बायखोन्दा नेरसोननि सोमोन्दै माने बेयाव जोंना माने बाइटन्ट' नेरसोनफोरा जोंनि गोदोनि बर' राजा रानिफोरनि मेहेल होननायफोरबायदि मिथिनो मोन्दो आरो।
औ नोंथां ओरैनो मा मा नुबोदों नोंथाङा बेवहाय बेरायना फैनानै?
गोदोनि बायखोनदा माने रागो बर' राजा रानिफ जेहेथु जै मेहेलाव थायोमोन गोदोनि जोंनि बर' रायजो जेरै एफोरनि माने बायखोन्दा जेरै मेहेलनि खुन्थिया माखासे माने मेहेलनि दानख'नाय मु माने मा होनो बेखौ मुसुखा
औ नोंथां।
बेफोरखौ नुबोनो मोन्दों आरो।
औ।
माने दङ दाबो गोदो जेरै दङ बिदिनो माने सियो माखासेफ्रा एसे मोजां दङ माखासेफ्रा एसे बाइ बायफ्लेबाय औबा औबा अब्लाबो मोजाङै माबा खालामनानै दोनदों आरो।
औ नोंथां।
मोजां जोंनि बेयावहाय माने जोंनि दिम माबा धिमापुर बायदियावबो जे जोंनि बर' बर'फोरनि माने बिदि बायखोन्दा नेरसोन दङ माने बाख्नायथाव आरो जोंना बर' मामाय एसेबाव थाङो माखासे बहुद मानसि थाङो।
औ नोंथां गोबां दावबायारिफोर थाङो ना बेवहाय?
औ थांयो औ थां
था।
गोबां दावबायर थां ओमफाय नोंथाङा ला अबाव अबाव बेरायखांखो?
आं आं दावबायनाय जायगाफोरा जाबाय बै काजिरङा नेसनेल पार्क फ्रै गुवाहाटियावबो दावबायबाय।
औ
गुवाहाटियाव जेरैबायदि ओ जुनारसालि नायबाय।
औ।
नैथियाव
साइन्स मिउजियाम नायबाय।
औ
जुनारसालियाव गोबां जुनारफोर नुनो मोनदों। जेरैबायदि बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो बोलो गोरासिन मुसा रयेल बेंगल टाइगार।
बेखौबो नुनो मोनदों आरो हलख गिबन बेयो जाथोसे मोख्रा।
औ औ
जिहेतु बुहुमनि मादावनो गोमालांनो हमनाय मोख्रा बेखौबो नुनो मोनदों। आरो जोंनि आसामनि मादावनो थसे गङारि गान्दा।
औ
फोर आरो गोबां जुनारफोरखौ जों बै जुनारसालियाव नुनो मोनो। आरो ओमफ्राय बै साइन्स मिउजियामावहाय बेवहाय गोबां बिगियाननि माखासे जि एक्सपेरिमेन्ट खालामनाय
औ
माखासे ओ बिगियाननि बै बे एक्सपेरिमेन्ट खालामजानाय माखासे जन्थ्र बायदिसिना ओ बिगियानजों लोब्बा थानाय जिरादफोर नुनो मोन्दों।
औ
आरो ओमफ्राय बै बिदिनो माखासे नेसनेल पार्कफोरावबो बेरायबाय काजिरङा नेसनेल पार्क। बियो मोनसे वल्ड हेरिटेज साइट जितु बेवहायबो जोंनि बुहुमनि मादावनो मुंदांखा थसे गङारि गान्दा बेखौ मोननाय जायो। बेखौबो नुबाय ओमफ्राय आरो गोबां जिब जुनार जेरै मैदेर दाउ फोरबो नुनो मोनो मै बेनि अनगायै आरो गोबां जुनारफोरफोरखो नुनो मोननाय जायो।
काजिरङा नेसनेल पार्कआवहाय ना?
औ बेनि अनगायैबो आङो ओ बै अरां नेसनेल पार्कआवबो दावबाय बेवहायबो जोंनि बुहुमनि मादावनो बोलो गोरासिन मोसा रयेल बेंगल टाइगारखौ बांसिन डेनसिटियाव मोननाय जायो आसामनि मादाव आवनो बांसिन रोजा गासै
औ
अरां नेसनेल पार्कआव बे मोसाखो मोननाय जायो।
अ
बेवहायबो गोबां मैदेर मै मोसौ मैसो हाग्रानि अमा मो हाग्रानि बिदिनो ओ गोबां दाउ मोख्रा बायदि जिब जुनार नुनो मोनो।
औ
आरो बेनिफ्राय बै ओ जरहाटआव थानाय जरहाटनि मरिय'नियाव थानाय हलंआपार गिबन
औ
वेल लाइफ सेंसुरि बेवहायबो थांबाय बेवहाय गोबां जातनि मोख्रा नुनो मोननाय जायो बांसिन
अ
थिग बिदिनो बेवहाय ओ वेस्टार्न हल' गिबन होननायखौबो बेवहायनो बांसिन मोननाय जायो आसामाव औ जरहाटनि मरिय'नियाव बे
अ
बियो बै वेस्टार्न हलक गिबन बे मोख्रानि थाखायनो जोबोद मुंदांखा जायगाया बेवहाय बै मोख्राया बै हलक हलग होननाय मोनसे
औ
जि नोंथाङा मोनथियोना आसामनि माहारियारि बिफांखौ?
आसाम आसामनि हारिमायारि बिफां
औ
बिफांखोथ' खोनाफेराखैलै आं
खोनायाखैना?
औ औ
अ बेवहाय दोङो हलङा पार्क गिबन वाइल्ड लाइफ सेेंसुरियाव
अ आदसा आदसा आदसा उम नोंथांफ्रायसो नोंथांफ्रायसो खोनफेरबाय आं माने आसाम
बै बिफाङावनो बै गोमालांनो हमनाय जि मोख्रा वेस्टार्न हुलुक गिबन बुहुमनि माद बेयावनो गोमालांनो हमनाय मोख्रा बै मोख्राफोरा बेवहाय थायो बिसोर मोख्राफोरा ओ खनसे बिसोरजों ओ जरा नांनायनि उनाव जुदि बिनि बिसि एबा फिसाया थैयोब्ला बिसोरो आरो खनसे
औ
आरो खनसेबाव गुबुनजों माने जरा जाफाफिना होनना मोनथियो। माने जिहथु ओ मानसि जिबआव जिहेतु हाबा जानाय होनोना बिसोरो हाबा जानाय नेक्स्ट आरो खनसे हाबा जाफाफिना इंराजियाव बेखौ मन'गेमास होननानै बुंनाय जायो।
आदसा-आदसा
बेफोर बाथ्राखौनो दावबायनायनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनो।
औ
थिग बिदिनो गोबां बुहुमनि दाब दाब जायगानिफ्राय बैफोर जायगाफोराव गोबां दावबायारिफोर दावबायनो फैयो
औे होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम माने बहुद बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नोंथांनिसिम
दे गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ दे होमबा जों बेयावनो फोजोबथ'नोसै ना नोंथां
दे नोंथां
औ